हेल
उनदुनो ओंखारबाय
थेनथसो गारबाय आङो
हो
थेनथसो गारबाय होनदां
आयौ मानसि
उनदुनो ओंखारबाय नालाय ओंखाम जाखांबाय नालाय
बा जाखांबाय भिन्दि भाजाजों नोंहा नोंहाथ गोथां गोथां गोब्राब ओंख्रि जाग्रासो
गोथां नङा दे गोमोन जादों आंहा दिनै
ओइ फोथायालां नोंनि गोमोन जानायखौ
सोना
थाव थाव सेरनानै बोखांफिनदों दां
नंथारालोय बिदि बांद्राय हा दालाय चाइनिसफ्रा चाइनिसफ्रा बिदि जाया आहा
ए नों चाइनिस
औ आं चाइनिसना
दालाय नर्थ इस्टनि मानसिफोरखौ चाइनिस होननानै बखिया
हो
जोंखौलाय साइनिच होनखायोना
होनथोंहाय अरजाया
जोंलाय चाइनिसखाना
ओं ओम नों सावगारि
हादरनिफ्राय फैनानै
ओमफाय थिबबेदखौनो गाहैफेरनो मोना
आसामावसो थाफैनांगौ आरो जोंहा
थिबेदनिफ्राय फैबाय ओ मा होनोमोनलाय टिबेेदनिफ्राय फैबाय टिबेेद खौनो दिनैसिम गाखैफेरनो मोनाखै खोनाबाय
थ थांसै
थिबेदनिफ्राय फैबाय थिबेदखौनो गा
बेखौथ होनदों आं‌ थांसै थ लांदो एन्ट्रिखौनो मोननाय नंला दा माबानि आन्दारावसोसै सिं सं सां सें नि आनदारावसोसै भारोत केरियार गायदेन्स होननाय हनै माबा हे एभ्रिवान हनै माबा माबा टि सार्टसो फानबाय
माया?
केरियार गायदेन्स नि ग्रुपाव सोरबा टि सार्टसो फानहरबाय
थै
नांगौबा गस्ला नां
नाङालै
दुइ दुइस बिसबांबानि
हनै सिनियोर एकाउन्टेन रिकुवेरद एथ उलुबारि गुहाटि सेलारि आप टु फिफटि केे नो
दे जयेन जादों आंखौबो लांफादो ओमफाय
एकाउन्टेन नोलै
औ
आंहा एकाउन्टेन्ट मारै जागोन
प्रिमियाम फल नो हनै रुपिस त्रि हान रेड नाइन्टि थ्रि
नोंसिनाव केरियार गाइदेन दंलायो
पल' टि सार्ट नोलै बायां बायां
मारै जाखो माथो सावरायनोबो रोंला
दे सावरायदो बाथ्रायानो जोब्बायना बा जाखो?
आयौ सोरबेलाय हनै
बाथ्रा जोबबाय
जोब्बायबाय जोब्बायबाय जोब्बायबाय।
नै आंनि सिददा गय साव दङ
मा दं?
गय सावखौ सिनायो दा नों?
सोर गय साव
गय साव फिफां फिफा
मिथियाहां
बै फिसा फिसा फिथाइ थायो।
ए
गय गय बायदि
उम उम
बायफैलायोथ माथो
मोनथियाहां
माबाफ्रा फायखारि बेफारिफ्रा
अ मिथियाहां
मानो मोथिया नोङो मानो मोनथिया
आमि एबिलाक
जोंनाव फैनानै मानो मिन थिया नों जोंहानाव फैबाय थाखायो
माबायदि नुफेराखैनो आङो
मोखाङावनो फाला मोखाङावनो। र नोंनो फट खेबना हरनां र
ओइ नो नै।
बेनिखाय उम
फटकआबो डि एस एलार नङा जाहैबाय ब्लार
र दा नायगोन आं दा नायगोनलै
दानो नाय माबबार मा खालामदो नों
गेम गेलेदां।
सानखादोंमोन आं नोंखौ
बिदिनोसै
थेरेव रेरे रेेरेरे जेब्रा ख्रसिं।
यै मोनथारबायमोन आयै जेबो होनथलांं।
मानो
मोनथारबायमो मोन आं हाबबानो जासैमोन जोंबाय आं
दे माबा आंनो माबा गेम खोन्थालाय। इन्टारेसतिं नो।
मा गेम मा??
माबा मोज जों मिनिबाय। थानो हाग्रा
आं गेलेया। आं
मा गेलदों नों मा गेलदों?
खेराम।
खेराम बायो गावखुबायल थानांगौ अबिनि?
औ गावदो खोथा गैया।
ओहो आं एम एल सो गेलेनसै
ओइ जाबाय जाबाय जाबाय जाबाय जाबाय
र' अरजाया
आया दानबाय दानफ्लांदोंमोन आं